अ
औ खोनादों औ।
आदा हेल' आदा खादों। खोनादोंना दा दे जोंना दोनैनि रायलायनाया जायैबाय बर' समाजाव औवानि बाहायनाय ना माबा बर' समाजाव मानि औवानि बाहायनाय मानि औवानि बाहायनाय। अवानि बायनाय औवाखौथ जोंहा गोबां खामानियाव बाहायो नङा होमबा दा
औ औ
खोनादोंना आदा हेलौ?
औ खोनादों औ
आरं गोबां खामानियाव बाहाय नङा होमबा आदा औवाखौ?
औ औ
बर समाजाव बांसिनै माखासे दोरोङारि बिथिङाव बाहायनायखौबो नुनो मोनो बाथौ दुमनायनि बिथिङाव।
उम उम
ओमफ्रायायो जाहैबाय मानसि गारनायनि बिथिङाव
उम उम
बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजाव औवाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने फास सिनिफ्राय लानानै गोबां बिथिङाव बायनायखौ नुनो मोनो आदा जेरै न' लुनायनि बिथिंयावबो औवानांगौ जोंहा ज बैसं मैग थाइगंनि थाखायबो जोंहा बैसां लुनायाव औवानांगौ। ओमफाय बिदिनो बारि बागाननि बेरा दुमनायावबो जोंहा औवा नांगौमोन नङा होनब्ला? गोदो गोदोथ जोंनि समाजा मानि गो दोथ' जोंनि समाजा मानि बांद्राय जौगानाय नङामोन नालाय डेभेलपमेन्ट जाबोआखै नालाय मानि माहाजोनफोरबो गैयामोन नालाय बारा बिनि थाखायनो औवाफोरजोंनो मानि गावसिोरनि थाग्राफोरखौहाय लुनानै लायोमोन आरो दासिमबो मानि दासिमबो औवाफोरजोंनो लुना लानायखौ नुनो मोनो आरो बर' गामि गामिफोराव थांब्ला। जोंनि बर'आवल दङ नङा आरो माखासे समाजफोरनि गेजेरावबो नुयो। थेवबो ओ जों बर' समाजजों माबाय खालामो नालाय ओ मा हो होनोमोनलाय हान्थिबोनो नालाय बर' समाजाव थानानै बेनिखायनो जों बर' समाजनिखौ बांसिन नुबोय नालाय जों बर' समाजनि सायाव सावरायबाय आरो बेनिखायनो जायो जोंना ओंखाम संग्राफोर दासिमबो नुनो मोनो बर' गामिफोराव हाबनानै नायोब्ला नुनो मोनो दासिमबो औवाजों न' लुनानै थानाय जेरै मोसौ गलिफोरखौबो दासिमबो औवाजों लुनाय ओमफ्राय ओमफ्रायो माबा बोरमा गलि दंदा ओमफ्राय अमा जे खामानिफोरखौ दासिमबो औवाजों बाहायनाय औवाजों मावनानै लानायखौ नुनो मोन आरो जेरै बैसां मैगंफोरनि थाखाय बैसां होनायफोरावबो औवाजों लुनाय नो आरो बारि बागानाव बेरा दुमनो माबा बेरा होनो थाखायबो जोंना बांसिन नानो गामि गफाफोराव माबा नङा नालाय साख्रि आललाफोर गैया नालाय साख्रि मोननाय सुबुंफोर गैया नालाय बिदिनो बांद्राय दोहनि सुबुं गैयिनि थाखाय जोंना मानिे दासिमबो औवाफोरजोंनो दुमनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेल नङा मानसि गोथै गारनाय समावबो जोंहा औवा नांगौ बिदिनो धोरोम फुजिनायफोरावबो जोंहा औवा नांगौ ओमफ्रायो बिदिनो धोरोम फुजिनायनि बिथिङाव थाङोब्ला धोरोमनि बिथिङाव थाङोब्ला बिदिनो धोरोम मानि जोंनि फुजा फानि
फोरनि बिथिङाव थाङोब्ला माखासे मा होनोमोनलाय माखासे औवाफोर
उम
बे माखासे औवाफोर बुंनो नङाब्ला जोंनाथ बिदिनो औवा मोनदाफोरा सोलिया आरो बिदिनो आरो हाबा बा हाबा हुखानि फोरावबो जेरै हाबा हुखाफोरावबो जेरै औवा मोनदाखौ बांद्राय बाहाया आरोखि ओमफ्राय बिदिनो मानसि गोथै गारनायावबोथ जोंना औवा मोनदा खौ बाहाय ना औवा बिजौ गोनांखौसो बाहायो आरो बिदिनो साहानि न' लु नाय मा लुनायफोरावबो बिदि बिदिनो औवा मोनदाफोरखौ बांद्राय बायनायखौ नुनो मोनमोन आरो माने मोनदा मानि बे बिजौ जनानै थायोना बेखौ औवा मोनदा होननानैुङ आरोखि बेखौहाय जोंहा बर' समाजाव बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोना बिदिनो माखासे बिदिनो बारि बागानफोराव बिदिनो बेरा बेरा सेरा दुमनाय बिदिनो मोसौ मोसौ गलिफोर लुनाय बेफोराव औवाफोरखौ माबाफोरखौ मा होनोमलाय औफोरखौ बायनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो खुन्थाफोरावहाय खिन्थु जोंनि न'सा न' लुनाय बिदिनो दसरा न' लुनायाव बाहायगोन साहानि न' लुनायफोराव बाहायनायखौ नुनो मोन आरोखिदिनो हाबा आखायाव बाहायनाय नुनो मोना ओमफ्राय बिदिनो मानसि गारनायफोराव बाहायनाय नुनो मोना बिदिनो बा बाथौ दुमनायफोराव बाहायनाय नुनो मोना आरोखि माने जोंना बांसिनानो बिदिनो दोरोङारि होननानै बुङो औवा थसे माने औवा थसेयै धोरोमजों कानेक थांनायबाथाय औवा थसेखौनो लानायखौ नुनो मोनो आरो औवा थसेजोंनो मावनायखौ नुनो मोनो
ओमफ्रायो बिदिनो जोंहाथ मोसौ बोरमा मोसौ मैसो फिसिग्रा नालाय जोंनाथ खुन्थाबोथ बाहायखायो खुन्था थानानै औवा खौनो बाहायो नङा होमब्ला ओमफ्रायो बेजों लोगोसे आबाद मावग्रा नालाय जोङो बेरा बेरुमनो थाखायबो जोङो बिदिनो बाहायो औवाफोरखौनो बाहायो आरो
उम
जोंना माबा मोनसेया जाहैबाय हाबा हाबाफोराव हाबाफोरावहाय जोंना गोदो गोदाय दानि बादि माने प्लास्टिकनि कापाव सुनै फोमोनामोन आरो
प्लास्टिकआव सुनिखौ फोमोनामोन गोदोना हाबा होनबाथाय हाबा हाबा होनबाथाय औवा गोथां दानबाय औवा गोथांखौ एसे माने माने औवा गौथांनि हासुं दानबाय आरोखि ना माने गान्थि गोनां फारसेथिं जाय ओरै ओरैखौ फार खालामबाय बिदिनो माने हाबाल नङा आरो बसफोरावबो हाबा बस बिदिनो माबा माबि सावरि बादालिफोरावबो आरोखिना बिदिनो सुनैफोर फोमोननांगौ जायोब्ला मानसिफोराबो बुरजा नालाय मानसिफोर बुरजा जानाय जायो नालाय बिदिनो ओमफ्राय दानियासो माने प्लास्टिकआव फोमोनो ओमफ्राय गोदोना जोंना जाहैबाय औवा हासुङावसो फोमोनो न आरोखि मानसे आंबो नुबोदों आंबो फोमोनबोनो मोन्दों नालाय हाबा हुखाफोरावहाय बेफोर औवा हासुङाव फोमोनोमोन आरो बेफोरबायदियाव बाहायोमोन आरो जोंनि बर' समाजाव औवाफोरखौहाय गोबांनो ओमफ्राय बिदिनो जेखाइ खबाइ हेब हेबनाय खखा खखि ना साग्रा हेबनाय बेफोरावबोथ गोबां बाहायोना बिनि सोमोन्दै नों नोंथाङा दे बुंलांदो मा मा नुबोदों मारै मारै हेबो मारै मारै बाहायो माबायदि औवाखौ बाहायो नोंथाङा एसे बुंलांदो दे
उम उम औवायाथ जोंनि बर' समाजाव जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम एंगारहायै सोमोन्दो दंखायो आरो दिनै जों जोनोम सासे जोनोम जाबानो सासे गथ' नि उथुमाय एबा नारि हानायनिफ्राय लानानैहाय थैनाय बानगार जासिम बर' समाज एंगार हायि सोमोन्दो दंखायो सिगां दानि आथिखालाव हायाब्लाबो सिगांनि समावथ' जोनोम जागोदान गथ'फोरखौ जोंहा औवानि खाथि बे बिगुर जिरनानैहायसो बे औवा खाथिजोंहायसो हानाय जायोमोन आरो दासो गुबुन गुबुन गोदान गोदान गासै बो माबा जाजोब्बाय सोलायजोब्बाय औवाखौ जोंहा गोबां बिथिङाव बाहायनाय मोनो आबाद मावनाय धोरोम सिबिनाय नोंथाङाबो बुंलांखाबाय दा बे ओरै खखा सेन ओरै साहैगाराफोर खाखि माबा बिदि हेबनायनि सेरेन हेबनायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुङो ओ जोङो ना लायनायनि ना सानाय लायनायनि बिनि थाखाय माखासे औवानि औवाजों बानायनाय माबाफोर मोनो आरो आइजें आयलाफोर जेरै सेन ओ साइरा ओमफ्रायो बै खखा खखा बिफोर आरो ओमफ्राय बिनि बानायनाय एसे बानायनाया जाहैबाय सेनथेनो थाखाय जोंहा गिबियावनो औवा दानना लाग्रोदो बिनि उनावहाय औवाया औवायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दं आरो बेवहाय माखासे औवाया सलिया जोंनायहायथ' नों औवा बुरखाफोरखौ जों खाथि खामिबो सैनो हाया सिंखावनोबो हायाना खुन्थाफोरावसो बाहायनाय जायो बांसिन बेखौ उम औवा गुबै एसे बांद्रायबो रानाय नङा आरो एसे बिदिनो मिडियामनि बेखौहाय दाननानैहाय जखा सुनानै हास'ना लायो आरो बेखौ फिसा फिसा फिसा खाथि सैनानैहाय आराम समानो ओरै दुरुंजों हेबलाङो आरो बे नायलन दुरुंजों हेबलाङो ओमफ्राय बेखौ गेजेरावहाय बिखा खामनानैहायो बिखा खालामनाय जायो आरो ना हाबनो थाखाय मानि लामा दोनो ओमफ्राय लखब लखबनो मोनसेजोंहाय होथेथाइगोन मोनसेजोंहाय ओरै ना हाबनायखौ लखबनो थाखायोमोन गब्लं दोनगोन आरो ओमफ्राय सानाय समावहाय बेखौ मा थुनानै दोनो ओमफ्राय बे गेजेरनि जे बिखा फारा फारा बेेबो आरो गेजेराव ओमफ्राय बेयावहाय गान्थु होनाय जायो आरो हाग्राफोर बा जिगाबफोर बेफोरखौ सानाय समाव हो होयो। ओमफ्राय खखाया जोंहा बिदिनो खखाखौ सैलायाबाबो जायो आरो बेखौ थसे औवाखौनो एसे गोलावहाय दानदो दाननानैहाय थसे ससेखौहाय गथायै दोनदो गुदियावहाय ओमफ्राय ओरै बिजौनिखौहाय एसे बिदिनो फिसा फिसा सिंखावनानैहाय गुवार खामनाय जायो आरो बिजौआवहाय ना
उम
हाबनो थाखाय ओमफ्राय गुदिजोंहाय सिंखाव थायजोबलांना गथायैनो दोनहैथारबाय आरो जोबजासिमाव गुदियाव ओमफ्राय दैबानाफोर गिदिर गिदिरफ्रावबो सानाय जायो आरो बेखौ खखाखौहाय ना सायो सायहायाबो बिदिनो
फिसा फिसा खाथि जिरनाय जायो आरो सायाखौबो माबानि सेननि बायदि
उम
बेना मोनसे सायाव थानाया एसे गुसुं जायो आरो सायानिया ओमफ्राय सिङाव थानायनिया गोलावसिन जायो आरो माने सिङावनो खाथिया गोलावसिन ओमफ्राय सानै गुसुंसिन बिदि आरो नाफोरा एखेबारे हाबोब्लाथाय स'स' हाब हाबखायो आरो सायहाफोरावहाय
उम
खनसेनो स स'हाबो आरो ना गोदा ओंखारफुनाय समावथ'
उम
खनसेनो स'हाबबाय ओमफ्राय लुखबबाय आर साफिबाय मोजांथार आरो सानो
उम
औवाया बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायजाबाय आरो ओरै आबाद मावनायफोरावबो मै जुंगाल नांगालाथ' दंफांनि जाबाय ओमफ्राय नांगालावबो औवाखौबो बाहायनाय नुयो खिला होनाय नुयो आरो दोनाय दोनायावहाय लास्टआव आरै खिबुजोंहाय फिसा गथाथानो नुखायो मैसो मोसौ होनो थाखाय जोंहा लावथिबो बानायो ओमफ्राय बै खामानिफोरनियावबो बिदिनो रुवा फिखुंफोर है थानो थाखाय न' गलिफोर बेफोरनि गुबुन गुबुन गोबां बिथिङाव बाहायो आरो औवाखौहाय
औ दानाय लुनायावबो बाहाय नङा होमबा
दानाय लुनायाव बाहायो औ बावदोंसो दानाय लुनायावबो ना बाहायो औ
औवानिनो उम औवानि ना
औ औवानि औ
संग्राय सान्द्रि दन औवानिनो जेब नङा होनब्ला जोंनाथ' दनाथ' दंफांनि जायाना औवानिनोखा औवानिखौसो जों बाहायोना बांसिन उम संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाइ जानथा
औ सान्द्रि संग्राय जेखाइ खबाइ गोबां खामानियाव बाहायो।
उम। नुवाखै आ
औ।
दे होमबा जासिगोन ना
औ जासिगोन नोंथां औ।